अ खोनादों ना अ औ आंबो खोनादो दे उ अ
जोङो डाइरेक्ट ओ थोंजोङै टपिक आावनो हाबखानोसै खोमा
अ दे बुंलाय
टपिकखौ माने जोंनि खाथि खालायाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बेरायग्रा जायगा बो दङ आरो मा-मा बेरायग्रा जायगा बिदि दङ माने बेरायनो थांथावथावफोर बिदि जायगाफोरनि सोमोन्दैनो सावराय जालायनोसै आरो।
औ जायो दे सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला नोंनो बुंग्रोदो खोमा नों जोंना मिस नोंसोरथिंफ्राय मा-मा बेरायग्रा जायगाफोर दङ
अ जोंनि खैजानिखौ ना ओ जोंनि खैजायथ' इदि माने एकजेक इदि माने बेरायग्रा थार जायगा मोजां-मोजां गैया आरो। अनलि माने फेमास पिकनिक स्पट मोननै दोङो। दारागाव आरो सकि होननाय बे सकि सकियाव मोनसे सकियाव गिदिर पिकनिक स्पट आरो इयाव माने बुहुत गोजान गोजाननिफ्राय मान मानसिफोर फैयो जोंनि खाथियावनो माने बे एन जिअ फोरा थायो आरो ओ माने एन जि अ फोरानो साफा खामो पिकनिक स्फ फटखौ ओमफाय एन जिअ फोरानो बेहाय माने पिकनिक स्पटखौ मा बायो आरो एनि सामलायो आरो एनि माबाफोरखो। ओमफ्राय इदिनो गोजान-गोजान फाय फैयो बेयाव गेट पास लाखियो माने जोंनि खाथियावनो आरो गेटआ मोजाङानो जायगाया बहुत मोजां नेचारेल।
भुटान बरदार खाथियाव हाजो दैमा दैसा ना एकदम बहुद दोङो। इयाव ना हमना मोना खिन्थु फरेस फोर थाबाय थायो नाफोर हमनो मोना जिब जुनारफोरखौ माबानो मोना। फरेस्टफोरा थाखाबाय थायो आरो मोजाङानो। ओम इदिनो दारागावआव मोजां माने जोंना इदिनो हाजो जायगा आरो। हाजो-हाजो एरिया नालाय भुटान खाथि नालाय। हाजो दों दैमा दों गिदर-गिदिर-गिदिर दैमा दं बिदिनो दारागावजो सकिजो एसे ए खाथि-खाथि ओमफ्राय मोननैबो समान आरो जायगाया एखे माने इबो दैमा। हाजो इबो दैमा हाजो ओमफाय दा आरो माने मोजां-मोजां इदिनो न'फोर लुना दोनबाय आरो इदि दिनो साजायनानै इदिनो पिकनिक स्पटाव इदिनो माबा माबि इदिनो नो ओ बुसथुफोर लाबोनानै दैनफैनानै मोजां खालामबाय आरो ओमफ्राय मोनसे बेरायग्रा जायगा दं मावउजि पार्क होननाय। बे मावउजि पार्कआ मोनसे पार्क आरो इयाव माने बुहुत मोजां गेलेग्रा बेरायग्रा मोनसे फु ख्रि गिदिरथार दोङो इयाव माने ना साबो दोनो। ओमफ्राय बिराद मोजां साजायना दोनदो आरो ओरैबायदि मोजां नुयो। फट'फोर लानो बिराद मोजां जायो आ
इदिनो बेरायनो जायगायाथ'। भुटानफोरावनो थांजायो भुटाना खा थि जायो भुटानाव बेरायहैजायो इदिनो अ। भुटानाव थांबाथाय माने माबा लायो आरो नोंनि भटार आइदि इदिनो आइडि प्रुफ लायो आरो। आइदि प्रुप होनानै हाबै जायो आगोलो बिदि जेबो आइडि प्रुफ होलायनााङामोन ओरैनो हाबै जायोमोन खिन्थु बे कर'ना जादोंमोनना। बे कर'ना जानायनिफ्राय माने इसोर बुहुत स्ट्रिक्ट खालामदों ओमफाय दा इदिनो आइडि प्रुफ होना नै माने हाबैनांगौ जायो डेट अफ बार्थ फोरबो होनांगौ जायो। भुटानफोराव बेराय जायो सुकि दारागाव मावउजि पार्क इदिनो मानासफोरखिबो थांजायो। मानास नेसनेल पार्क हायथ'। मानासआबो खाथि जायो जोंनि मानासखैबो बेरायहैजायो माने इयावथ' आरो गान्दा माबा माबि स सब मोनजोबोना इबो हाजो एरियानो दैमा दैसाजो। हाग्रा बंग्रा गोजाययावबो माने मोजाङानो आरो इफोरावबो बेरायनो। इनिफ्राय आरोथ इखैजाय। इदि जोंनाव माने इमान बेरायनो हानाय जायगा गैया जोंना माने दिस्ट्रिक आबो फिस सा नालाय माने बारा इदि बेरायग्रा जायगा गैया आरो इखैजाय आरो तामुलपु फोराबो एसे खाथि जायो तामुलपुर पार्क पार्क फोरावबो बेराय जायो माने इदि गिदिर गिदिर जेबो माबा गैया आरो जोंनाव इन्स्टिटिउटफोर गैया इदि बेरायनो हानाय नायनो हानाय। जेरै मिउजियाम माबा माबि बिदि जेबो गैया आरो जाय खिजाया इदि हाजो एरियायाव इदि बेरायनो हानाय इदि जायगा दं। हाजोल' ओमफ्राय दैमा दैसााल' हाजो खाथि नालाय। इदि हाजोफोरावनो बेरायनानै मोजां नाङो खिन्थु। ओमफ्राय बिदिनो जोंनि गामि खाथियाव माने दैमा गिदिर दों मोनसे। बे बे दैमा गिदिर बेखिंजाय मोनसे गामि थांनाय दोङो हाजो एरिया आरो इखिजाय माने बेरायहैनो बहुत मोजां मोजां जायो आरो ओइ माबा टाइमाव एसे अखा हानानै जि एसे बैसागो टाइमाव ग्रिन ग्रिन हाग्राफोर ओंखारोना अ इ ग्रिन ग्रिन हाग्रा फोर ओंखारनाय टाइमाव माने इयान मोजां जायो जायगाया माने फट' साफायबा बेलेग सोरगोफुरि बायदि नुखायो इदि खासि बिबार इदि माबा माबि बिबार बारसोयो ना लकेसना मोजां आरो फट' लानो इदिनो नेचारेल जायगा आरो इदि गिदिर गिदिर बिलदिं माबा माबि जोंनिखैजाय बुहुत खम। जोंना टाउन एरिया ना नोंङाना माने गामि एरियासो नालाय। खाथियावबो टाउन गिदिर गैखाया माने।
अ
ओमफ्राय बेफोरनो आरो बेरायनाय जायगाया इनिफ्राय इदि मोजां जायगा गैला। दैमा दैसायाव बेरायनायानोसै मैदेर ओंखारो ओमफ्राय बिराद। मैदेरफोरखौ नायनानैनो मोजां मोनो। एखिनियानो जे जोंनि जायगायाव जों हो
न'फोरथिं फैयो मैदेरा?
इदिनो फैबाय थायो बेसेबा फालो फालो दैमा जिंना जोंना। ओम इफोरनो आरो जोंनिखि इदि बेराय मिलायनो हानाय जाया गामि एरियाबो फिसा टाउनावबो फिस सा डिस्ट्रिकाबबो फिसा नालाय। ओ नोंसोरनिखि इदिनो मा मा बेरायग्रा जायगा दं दे बुंनो हालाय एसे
जोंनिखिथ' बारा गैयानो।
बेरायग्रा जायगा होनोब्ला जोंना दङ एसे दंसाबोआनो आरो जोंनि खाथियावहाय। जोंना बिदिनो माने जारिमिनारि जायगा माखासेबो दं आरो जोंनि डिस्ट्रिक्यावनो। ओं जोंनि खा थियावनो जायो जेरै तेजपुर ओं बेखौथ' खोनादों जानो हागौ? ओम जिहेथु तेजपुरा जोंनिफ्राय बारा गोजान नंआ खाथियानो जायो आरो। आदा घन्ता आदा घन थाबो आदा घन्टा बा सल्लिस मिनिटसो लायो आरो। बेनिफ्राय आ बे तेजपुरावथ' गोबां जोंहा जारिमिनारि जायगा होननानै बुनांगोन जायखौ जोङो तेजपुरखौ गोदोनि थैजाफुर होननानै मिथिनाय जायोमोनना बर'नि। जारिमिनारि नोंथां। थ' बेयावहाय अखा अनिरुधननि जेनेबा बान राजानि रायजो खुंनाय। हा?
माबा ब्लाद अबेदि मायबा दंमोन।
औ औ माने थै बे दावहा जानाय समाव माने फुरा थै थैजोंनो लोमहाबजोबनायखाय माने जायगा नामखौ तटेजपुक दोनदों जाहैदों आरो। माने हरि हर दावहानि समाव ओं बे माने थैजों लोमहाबजोबदोंमोन जाहैदों आरो ओमफ्राय बे समाव ओ बे अखा रनिरुधनि मोजां मोनलायनायखौ लानानै जेनबा बान राजायाथ' राय्जो खुंदोंमोनना बेयाव ओमफ्राय बिदि हर हरनि दावहा जानाय मानाय बे अगनिगर हाजो दङ मोनसे बेवहाय गासैबो बिनि माने ओ अन्थाइजों दानख'नानै दोननाय माखासे जारिमिनारि माने गोसोखांथि बिदि गोबां दंओ आरो बिनिफ्राय ओ औ औ गोबां नायनो थाङो स्कुलनि गथ'फोरखौ लानानै थाङो जेबो फरायनानै बेनिफ्राय बिदि मेगनजों नायहैनानै नुनाया आलदा जायो नालाय। फ्राय औ। बेनिफ्राय आरो दङ बिनि खाथियावनो औ औ। बेवहाय अग्निगराव बेफोरनो दं आरो हरि हरि दाावहानि माखासे दउ खहा जानायाव मानसि थैनाय मानाय बेफोर गाससिखौबो दानख'ना दोननाय दङ आरो। माबाया उसा उसाजों जिहेतु बिल सिथ्रलेखाजों उसाया माबाखौ अनिरुधखौ सिमाङाव नुनानै खोन्थानायाव सिद्र लेखा सावगारि आखिनो गोरोंमोन नालाय बियो माने सावगारि आखिनायनि सिन माने माबोरैहाय आखिदोंमोन बेफोरखौ माने बेयाव दानख'नानै दोननाय दङ आरो। बिनिफ्राय आरो बिदिनो बिनि खाथियावनो दङ चत्रलेखा पार्क होननाय मोनसे दङ बे औ माने सिट्र लेखानि माखासे औ माने सिथ्र लेखानिनो गासैबो माने सावगारि आखिनायनिफ्राय लानानै बे अन्थाइफ्राव दानख'नाय सावगारि आखिनाया फोरनि ब खोनदा माने माखासे बेयाव थुख्रा बिदि जेरै बै स माबानि बादिस मा होनगोन? मनिपुराव मा होनलाय सरि डिमापुराव थानाय बायदि बाइक खोन ने बेयावबो मान्रे सिथ्र लेखानि बैफोर सावगारि। आखिनायफ्रा माने बायखोन्दा थुख्रा बेफोरबायदि गोबां दङ आरो। बेयाव माने पार्क बानायनानै दोनबाय आरो गोबां मोजां आथिखालावथ' गोबां मोजां फोसाबबाय उम। गिदिरथार बानायनानै दोनबाय आरो बिदिनो बटिंफोरबो खालामनो हायो। बिदिनो गोदान गोदानल' सोदेरगासिनो आरो आथिखालाव निफ्राय। नि खाथियावनो दङ जोंहा जोंनिया बे भुम्रागुरि ब्रिज बेखौथ ' खोनादों जानो हागौ। हमजागुरि दालां बे दालाङाबो जोंहा जेनेबा सरायघाटनिनो नैथि होननानै बुंनांगोन आरो। आरो दालांफोरनि गेजेराव जाय माने। नगाव आरो सनितपुरनि गेजेर गेजेर बे माने बे मोननैखौ फोनांजाबनाय। दालां आरो बियो ब्रह्मपुत्र बिखायाव दंङो बियो बेआवबो माने मानसिफ्रा बेरायनो थाङो आरो पिकनिक जानो थाङो आरो बिनि सेर सेराव। बेजोल लोगोसे आरो जोंनि खाथियाव दंबावो नामेरि नेसनेल पार्कखौ खोनाय जानो हागौ?
अ खोनादों इयो नोंसोरनि दों नामा?
खाथियाव दङ बे मान जोंनि डिस्ट्रिक्ट आआवनो दं आरो जोंनिफ्राय बारा गोजान नङा आदगघन्टाबो लाया आदगघन्टा आदा घन्टानिसो लागोन आरो। ओमफ्राय बेबो दङ ओनिफ्राय बेयावबो गोबां मानसिफ्रा बेरायनो थाङो नायनो थाङो। ओमफ्राय सिगाङो बेयावहाय माने नामेरि नेसनेल पार्कनि खाथिजों खाथिजोंनो माने माने जिया भुरनि दैखौ खोनादोंना जिहेथु बेबो मोनसे मुंदांखा दै। औ बे दैनि बे नामेरि सेरजोंनो बे दैया बोहैलांदों माने। बेवहाय माने मानसिफ्रा गोबां पिकनिक जानो थां थाङो आरो ओमफ्राय बिथिंजाय सिगांनि समाव बे नामेरियाव पिकनिक जानो होयोमोन दा नाथाय दाउमा दाउ साफ्रा गियोना बक्स फोर दामबाथाय बिसोर थानो नागिरा बेनिखायनो दाना बेयाव पिकनिक जानो होला ओरैनो मानसिफ्रा नायनो थाङो आरो। गोबां साल बिफां बायदिसिना जिब-जुनार नुयो गोबां मोजां नाङो आरो। बेनिफ्राय आरो भालुकफुं होननाय जिहेतु जोंना अरुणाचल बर बरदार जाहैबाय नालाय। भालुकफुं होननायबो मोनसे जायगा दङ जेराव भालुक राजाया गोदोनि समाव रायजो खुंदोंमोन आरो बेयाव बेनिखायनो बे जायगानि नामखौ भालुकफुं होननानै दोनदों आरो। ओं बेयावबो गोबां मानसिफोरा बेरायनो थाङो, नायनो थाङो माने ओ बे समावहाय गोदो हिन्दी फिल्मफोरबो माने सुटिं खालामफैलाय लायनाय जायगा बेखौ माने नायनो थाङो आरो मानसिफोरा। औ बिदिनो गोबां जारिमिनारि जायगा दं आरो जोंनि खाथियाव। बिदिनो औ औ ओमफ्राय पार्कफोराथ' दङआनो बिदि ओ मा होनो बुद्धिस टेम्पोल बिदिबो दङ जोंनि टाउनाव आरो जोंनिफ्राय
आतसा
बेयो ओ माने गोबां मानसिफ्रा बेरायनो थाङो बेयाव। बा औ औ औ दे होनोमब्ला